औ खोनादों औ खोनादों
औ ओ नोंथाङा दायो फ्रि दं ना?
औ दङ आं फ्रियाव दङ दा।
औ ओ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि
औ जायो।
आयदाया जाबाय बरफोरनि दोरोङारि ओ गेलेमु बा गेलनाय सिख्ला फोरनि सोमोन्दै।
औ औ
औ आ बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायग्रोनि
औ दे फोरमाय ग्रोदो
ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा ओ गावसोरनि आंगो गेलेनायफोर दं नङा होनबा औ गामि ओनसोलफोराव बिसोरो दासिमबो माने गेलेनाय खेलाफोरखौ नङाब्ला ओ नङाब्लानो बिनि रोखा फोरमान मोननो हायो आरोना गेलेनाय दंमोन होननानै ओमफ्राय बेफोरनि जोनोमनि थि जारिमिन गैयाब्लाबो माने बेफोर आ गेलेनाय फोरा दंमोन ना गैयामोन बा बे फोरो बबेनिफा य जोनोम मोन्दोंमोन बेफोरनि सोर जोनोम होदोंमोन सोर गेले ग्रोदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै जेबो ओ थि फोरमान गैयाब्लाबो माने बेफोरजे गोदोनिफ्रायनो जों नि बर'फोरा गेलेबोदों बेनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनो औ जेरैहाय बर'फोरनि गोबां दोरोङारि ओ गेलेग्राफोर ओ गेलेग्रा दं माने गेलेग्रा खेलाफोर दं गामि ओन लाव दाबो उन्दै गथ'फोरा गेलेनायफोरखौ नुनो मोनो
औ नंगौ
जेरैबायदि बे उम खिखर गेलेनाय ओमफ्राय आसिनि बिसिनि बेनिफ्राय आरो ओ गोबां दं ओ आदि आदि गिदा नामा बेबायदिबो गेलेनाय मोनसे दंमोन एमफ्राय बाथा गेलेनाय ओमफ्राय बोरला थिर गावनाय ओमफ्राय दाउला सौलायनाय बेबायदि ओ थिंख्लि बुख्रुबहैनाय ओ बायदि बायदि गोबां रोखोमनि जोंनि ओ गेलेग्रा खेलाफोर दंमोन आरो दासिमबो जों गथ'फोरनि गेलेनायनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो मसौ गोमनाय समावबो लावखारफोरा ओ गोबां बेबायदि गेलेनाय खेलाफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनदों बा मिथिबोदों आब बै आबौनि खुगा खुगानिफ्राय माने मिथिबोदों
औ नंगौ
ओ जेरैबायदि ओ बेबायदि ओ जं-जंजोंबो गेलेयोमोन
औ नंगौ
औ औ बिनि उनावहाय ओ दैफोराव थब्ल'नाय बेबायदि ओमफ्राय आरो बावदुआ बेबायदि ओमफ्राय राजा महाराजा ओमफ्राय फोरजा फोर जानाय बेबायदि गेलेयोमोन ओमफ्राय मोसौ सौलायनाय बेबायदि गेलेहोयो गेलेनो दाउफोरखौबो जों माने माबा खालामहैनाय बायदि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनदों बा मिथिनो मोन्दों आबै आबौनि खुगानिफ्राय जों मिथिबोदों आरो बेफोरखौ गेलेनायफोरखौ जों नुबोदों नङा होनबा औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि गेलेनायफोरा दाबो दं नामा नोंथांङा एसे फोरमायनो हागो गोन नामा
ओ जोंनि बेबायदि गेलेनाया जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां माखासे गैयाबाब्लाबो
औ
ओ इसे ओ गोदोनि नेमखान्थिफोरखौ लानानै इसेब्लाबो ओ गेलेबाय थायो जायफोर उन्दै उन्दै ग थ'फोरा ओ गेल लेनायनि ओ खामानि मावनायनि आलादा गेलेनाय गेलेनाय हुदाया बांसिन ओ गोसो जानाय जों नुयो। दा जोंबो गोदो उन्दै समाव ओ बर'नि दोरोंङारि गेलेनाय जोंङो माखासेखौ जोंङो गेलेयोमोन ओ दहाय नों थाङा ओ बुंनाय बायदि ओ ओ ओ जेब्ला ओ गथ' जों सेंग्रा फिसा फिसा ओ सिख्ला फिसा फिसा जमा जानानै ओ गेलेग्रा फो फोथारफोराव जोंङो ज' ज'नो ओ गेलेयोमोन दा बेफोर जाबाय जोङो नारें जुमब्राफोरखौ जोङो फुटबल गेलेयोमोन नारें फिथाइखौनो खानानै जोंङो ओ बल गेलेयोमोन मानो होनो अब्ला जोंङो उन्दै सम समाव जेबो फैसा थाखा गैयियाव जोंङो बल बायनो हायामोन बेफोरखौनो जोङो मालायनि बारिनिफ्राय खावनानै नारें जुम्ब्राखौ जोङो गेलेयोमोन। आथिं सालालायनाय आथिङा ओ दुखु मोनजासे जोङो फुटबलखौ जों बेबायदि गेलेयोमोन। दा बेफोरबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि गेलेनाय। दा बेनि अनगायै जोङो हारसिनि बिसिनि गेलेयोमोन। आरो ओ जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैयो अब्ला जोङो ओ दैमायाव दुगैनो मोजां मोनखो योमोन। दा बेवहाय जोङो दैयाव थब्ल'नाय गेलेयोमोन। जाय बांसिन दैयाव थ्ल'नो हायो बेनो देरहायोमोन। ओ दै सिं सिं हासोबनानै थानाय बेखौ दैयाव हाबसोमनानै थानायखौ नायगिरनो जाय नायगिरनानै जायखौ नायगिरनानै मोनो बेनो आबबा जायोमोन माने बियो ओ एसे मानसिफोरखौ नायगिरनाय हुदा दङमोन आरो। दा बेफोरबायदि दङ दा जोंनि ओनसोलाव गेलेनाय बिथिङाव माखासे ओ ओ उन्दै उन्दै गथ'फोरा गोदोनि गोदोनि बायदि गैयामोन गैयाब्लाबो दा एसे सोलायबाय। नायफोरा एसे डेभेलप जानाय। फाय ओ नारें जु नो नारें जुम्ब्राखौ खावनानै नारें जुम्ब्रानि फुटबल गेलेनायफोरा
गैलिया आरोना उम
एसे ओ सोलायबाय। नारें जुमब्रानि अनगायै फुटबलख खौनो बायनानै गेलेनायखौ ज जों नुनो मोनो औ आब्बा गेलेनाय खौबो ओ दाबो सोलिबाय थायो। ओ आरो हासोबनाया हाग्रायाव आसोबनाय गेलेयो। हाग्रा हाग्रा आसोबनानै थानायखौ नायगिरनांगौ आरो थाखोमानाय थाखोमानाय गेलेयो आरो जाय थाखोमा गोमानायखौ जाय गिबि नुजाग्रोयो बेनो आब्बा
आरो गुबुन माने बिनो नायगिरहैनांग
नागिरहैनांगोन आब्बा जाहैयो बेखौ आब्बा होना बु बुङो आरो ओ दा आङो नों खौ नायगिरना मोनोब्ला थाबनो नोंखौ सिगांग्रो नायगि नायगिरना मोनोब्ला नों आब्बा जानांगौ। नों आब्बा जायोब्ला नोङो गुबुन हा सोना थानायखौ नायगिरनांगौ आरो ओ औ बियो थाबाय दा बेफोरबायद दि ओ गेलेनाया उन्दै उन्दै जोङो एल पि स्कुलफोराव फरायबोनायाव जोङो गेलेबोदोंमोन आरो दाबो जायफोरा एल पि स्कुल एल पि स्कुलफ्राव फरायो बिसोरो
औ
गेलेबोगासिनो आरो गेलेबाय थायो ओ दा बेफोरो ओ गोबां दङ। आरो ओ बाथा गेलेनाय होनना बुङो ओ बाथा गेलेनाया मोनसे गन थुख्राखौ दाननानै हायाव दोनो आरो बे गन थुख्राखौ जों गिबियाव गोजौआव थिखोग्रोनांगौ आरो गोजौ थिखोग्रोनानै बेखौ ओ क्रिकेट बायदि बुनांगौ आरो बियो ओ बाथ थागिदिनाय होनना बुङो बेखौ बांसिन हौवाफोरा गेलेयो ओ ओ जेब्ला ओ ओ दुब्लि फोथाराव मेसें जायो बे गोजां बोथोराव दुब्लि फोथाराव लानदां जायो अब्ला बे खेलाया गेले गेलेजायो आरो बे बाथा गेलेनाया ओ मैखोमै जोङो औवा औवाखौ जोङो बाहायनाय जायो जोङो खुन्थि फिसा ओ औवाखौ जोङो दानना लायो आरो लावथियाबो औवानि जायो मोखौ लावथि मोसौ होनाय लावथि बायदियै जोङो मोनसे गोलाव दानना लायो बियो हमना ला बियो क्रिकेट बेद आरो औ ओमफ्राय क्रिकेट ओ ओ कुस्क' बला हमना ओ बे औवानि गुसु सुं दानथा बेबायदि बेखौ बुनानै गोजौआव थिखोनानै गोजौ बुनांगौ ओ क्रिकेट बायदि बुनांगौ आरो एके आरो बियो ओ रान थायो ओ फर आरो सिक्स होननाय। गोजानाव बुयोब्ला सिक्स आरो खाथियाव ओ बियो बुनो हायोब्ला फर होननानैज जोङो ओ मिथिना मोनो। दा बेबायदि ओ गोबां दङ।
औ औ औ औ नंगौ बेबायदिनो जेरै औ जे
लाव ओ बेबायदि सोलिबाय थादों नामा एसे बुंना
जोंनिथिंबो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा गोदान मुगाजों गुरोब फाननानै जोंनि ओ ओ जेनेबा जोंनि दा उन उन्दै उन्दै गथ'फोराबो दायो माने ओ जेनेबा दा नों जेरैबायदि बुंबाय नारें जुमब्राखौ दा गेलेनाय बेबायदि गेलेनाय बा गर गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनलिया।
औ नंगौ।
सोलाय जोङो लुदु बा ओम बिब बेफोरबायदि ओ खौ गेलेनाय नुनो मोनो। बा बल जों क्रिकेट गेलेनाय बायदि।
औ
आर गेलेनायफोरखौ नुनो ङा होनबा बेबायदिनो औ आरो बे बेफोरबायदि जे गेलेनायफोरा जे जोंनि गोदोनिफ्रायनो दंमोन बेखौ जोङो फोरमान खालामनो हायो आरो माखासे बिथां ओ ओ थुनलाइगिरिफोर लिरलांनाय बे बिजाबफोराव बिथांमोना ओ मख'लांनाय निफ्राय जों मिथिनो हायो जेरैहाय ओ आमुलदुम आमुल आरो दैमोल बे गेलेनायाबो गोद दोनिफ्रायनो जोंनि ओ बर'फोरनि गेजेराव दंमोन होननानै जोङो मिथिनो हायो बेफोरखौ
औ नंगौ औ नंगौ
औ आरो दैयाव सानस्रिनायफोरखौबो गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओ बर'फोरा बेफोरखौ गामिफोराव थानाय गथ'फोरा गेलेयोमोन ओ बेफोरखौ नुयो आरो दायो दिनैनि मु गैयाव बेफोरनो जे नेस नेल लेभेलनि मोनसे गेलेनाय जाबाय
औ नंगौ औ नंगौ
बिनिफ्राय आरो गोबां जेब जेनबा ओ जोङो बे बर' जोहोलावफोर जेरैहाय गाम्बारि सिख्ला बिर गोरस्रि सिख्ला थेंफाख्रि ओ बिथांमोननि ओ आखा-फाखा थुंग्रि सिबनायजों लोगोसे गरायबो दाब्रायोमोन बेफोरबो मोनसे गेलेनाय ओ बेफोरखौ बेफोरखौ दायो जोङो नेसनेल लेभेलाव गेलेनाय फोरखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा नाथाय जोंनि जोंनि हारिनि जेनेबा जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ ओ जेनेबा गेलेबोदोंमोन बेखौ जों नुनो मोनो औ ओमफ्राय दिनैनि जोङो दिनै ओ बर'फोरनि गेलेनायफोरनि सोमोन्दै मिथिनो हाबाय ओ ओमफ्राय समाबो जाबाय दिनैनि राय लायनाया बेखिनियावनो फोजोबनोसै
बेखिनियावनो फोजोबथोसै